हेल'।
हेल'।
औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां। खोनादोंं।
औ। माबोरै दं नोंथाङा?
आं मोजां नोंथाङालाय।
औ आंबो मोजाङैनो दङ।
औ औ।
औ।
नोंथाङा मानोबाफोर हरनाय जादोंमोन नामा।
औ आं नोंथांजों। जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो दोरोङारि जि दानाय बेनि सायाव सावरायनो।
औ औ नोंथां औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन। औ।
थिग बेबायदिनो सि दानाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङाओ। एसे सन्दर। बिबुंथि होलाय।
अ एसे हागोन एसे नोंथां।।
औ।
जोंनि दानाय लुनायनि बाथ्रा बुङोबा नोंथां आगोलनिफ्रायनो जोंनि बर आइजोफोरा। गोबाङैनो। स्मार्ट एबा जाव गोबाङैनो रोंगौथि दोङो आरो जानाय लोंनायनि बेलायाव बुंनो थाङोबा नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ।
नो गावबागाव न'खर न'खर ताथखाल दाथखाल दङमोन। गोबाङानो नखर नखर दायो। साल औ साल घन्टा एबा दाथखाल दङमोन बाजारनिफाय बाजारनिफ्राय नांगौबायदि खुन्दुं ओ फिसा गिदिर खुन्दुं जायखिजाया जि गाब जा गाब नांगौ। बे नांनाय गाब ले नांनाय लेखा बाय होननानै लाबोमोन बाजारनिफ्राय बायना लानानै थुनो नआव थुनानै हिसान सोङो सोंनानै बेखौनो दायोमोन आरो जेरै गामसा गामसा दखना अग्रं दखना, लांगा दखना बिदि दायोमोन आरो नङा होमा नोंथां बेयाव जोंनियाव बे दाथखाालाव। गोबां बेसाद नांगौ जायो नोंथां।
औ नंगौ।
गनस्रिर थाबाय माखु थाबाय। आ सालनि हुंखाबो थाबाय थरब्रै। नङा होमबा नोंथां बिदिनो दानाय जायोमोन आरो नोंथां नाथाय आथिखालाव बेफोरो
औ जों ब अ आइजो सुबुंफोरा गोदो गोदायनि ओंखायनो जोबोद आखा फाखा नङामोन होनबा औ बेबायदिनो जोङो गिबियावनो खुन्दुंखौ हाब हाइ बाजाराव बायनानै मोन नायजों लोगोसे जोङो आइजो माहारिया गावबा गावनो न' नङावनो इन्दि एम्फौ फिनानै खन्दुंखौ दिहुननाय नुनो मोनोमोन जोङो औ गिबियावनो इन्दिखौ एमफोर खिसिग्रोनानै बे इन्दि बिलाइखौ खौनो आदार महरै जाहोग्रियो आरो दयो बेनि उनावहाय गोमोन जायोब्ला बे फिथोबाव हाबसोना थायो औ बे बिथोबनिफ्रायनो जोङो आयजो माहारिया खुनदुं लुना औ साख्रि लुननानै इन्दि लुनायखौ ओ दानो हायोमोन
बेबायदिनो नांगौ नांगौबायायदि गाब होनोबाय मोन बिद बिथांमोना मा दंफांनि बिलाइ दंफांनि बि उर आ गोबां बेबायदिनो नांगौबायायदि रंबो फोननो हायोमोन आरो नोंथां अ औ
बिबायदिनो जोङो खाब्रा खिथ्रा गोथां बादि बेबायदि गाब गाननायखौ नुनो मोनो मोन आरो ना आयजो माहारिया जोंना गानबाय दखना अग्रं दं खना आरो लांगा दख'ना आरो औ हौवा माहारिनो दानानानै होयो गामसा आर'नाय आर'नाइनि गसला
औ औ
थिग बेफोरबायदि।
नाथाय नोंथां समा दावोबोनाय लोगो लोगो एसे डिजिटेल मुगा जानाय लोगो लोगो। बे दावगाबोनाय लोगो लोगो बेफोरो आइजेंफोरा गैया जालांदों आरो आथिखालाव। आगोलनि आइजो माहारिफोरा एसे इडुकेसन बा सोलोंथाइफोर एसे खममोन। सोलोंथिफोरखौ लानो नागिरोमोन नालाय। आथिखालाव आइजोफोरा सोलोंथाइयाव गोसो होयो नङा होमबा नोंथां? सोलोंथायाइयाव गोसो होयोबा। गुबुन गुबुन खामानियावबो। गोसो होयो। बेनिखायनो बेफोरखौ एसे। गोबाव लायोमोन नालाय। बानाय जालांबाय आरो न?
आरो गोदो गोदाय आइजो आइजो माहारिया लेखा फरायाव मानो सोमोननानै मोनब्ला जोंनि ओ बर' आइजोफोरखौ गोदो गोदाय सिख्ला समाव। दा बेखौ होयागोन थाखाय हिनजाव गोदान नायनो। नागिरब्ला जोंङो सि दानो गोरों आइजोफोरखौ नागि
औ औ सि जानो गोरों औ नंगौ संनो खुरनो गोरों बिदिसो नाय बिदिसो मोनबासो लाबोगोन आरो हौवा गोदाननो नंगौ बिनि बिनि बिनिखायनो ए अ फरायसालिफोराव औ थांनैसो होआमोन आरोन
औ जोंहानो रोङाब्ला। बेलेग हिनजाव गोदानखौ। नो नायहैयाब्ला मा होननानै फरायनो होननानै माने लेखा फरायनाय जायामोन। आगोलनि फोराव।
दा आथिखालाव बेफोरो खमायलांनाय। फैने फैयै फैयै फैयै नङा होनबा नोंथां। गामि दाबसेयाव बहाबा सानै साथामालसो दानाय जायो। आथिखालाव आथिखालाव बै।
दा‌।
नंगौ नंगौ।
आगरफोरा फारौमेगन दावसा मोनसे। आरन्नाय आगर, खासि हाथाय, दिंखिया आगर। या आगर गुबै। हाजो आगर। ज जब बस
औ औ औ औ बेफोरखौ बेफोरखौ आथिखालनि आइजोफोरा। ओ रोङा बायदियानो जालांबाय नथां आथिखालाव। आगोलनिफ्राय आगोलनिफ्राय माने बिमाफोरनिफ्राय सोलोंना फैबोदिया नालाय बेनिखायनो आथिखालाव बेफोरखौ। बारा रोंलानो। औ। दा जोंनियाव ओमफाय फिथिब फिथिब निफाय। फुन्दुं जे दिहुनो नोंथां हेल'
औ नोंगौ।
बे फिटिरनिफ्राय जे, खुन्दुं दिहुनो बे खुन्दुं दिहुननायखौ जोंनियाव आजिखालि डिजिटेल मुगा नालाय बै मेचिनजों दिहुनना दा मेचिन लाबोनाय जादों आरो जोंनियाबो। दा मेचिन आइजोफोरा लोगो नांनानै मेचिन लाना फैदों बै पिथिबनिफ्राय खुंन्दुं दहनो थाखाय। बे खम समनि गे जेरावनो आखाइजों थावख्रि लुनानै गोबां सम नाङोबा बेजों बेयाव खम समनि गेजेरावनो गोबां खुन्दुं दहननो हायो आरो नोंथां?
औ नंगौ।
बे बायदिनो जोंनि जि जोन जिबा जोन आइजोफोरा लोगो नांनाय खामानिखौ जोंनि गामियाव मावबाय थानाय जादों आरो नोंथां।
औ जों बेबायदिनो रांखान्थि बिथिङावबो जौगानो हायो नङा होमबा। आरो आथिखालाव आइजो माहारिखौल' नङा आङो जोङो बुंनो थाङोब्ला हौवा माहारिखौबो सि दानायाव मु
नुयो नुयो आथिखालाव बै गोदान जे जोंनिया थार खालामखादों बेयाव दानाय जायो आरो हौवा माहारिफोरा औ।
औ।
नंगौ।
थिग बेबायदिनो हौवा माहारि आइजो माहारि दानि मुगायाव समान समान खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना औ।
बिदिनो जों जिउआव खेबसे जोनोमनानै बिदिनो गोबां जा जा जेरै मावो दाङो जेरै मावना नै जोङो बे जिउ मोनसेखौ सोलिलांनो हागोन बेबायदिनो जों सोलिलांनांगोन आरो जायखिजाया खामानि मावनानै नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ।
औ।
बे बायदिनो सि दानायाबो जोंनि न'खर सामलायनायाव जोंनि बर'नि दोरोङारि गोबां बिहोमा होबोदों। गोदो गोदायनि
औ औ नंगौ गोबां ओ गुबुन गुबुननो खामानि मावस्लायस्लाय बेखौ दानाबो एसे जों न'खर दानायाव न'खरनि जि सोलाय न'खर सालायनायाव जि रां हाय एसे एनै नांगौ जायो ओं बेखौ एसे बेखौबो एसे हेफाजाब लाना हायो आरो बेखौ।
औ जोङो गावबा गाव दानानै गाननायनि अनगायैबो जोङो गिदिर गिदिर मानसिनो सनमान होनो बा जोंनि फोरबोफोराव जोङो बाउनो बा फुजाफोराव बावनो बो जोङो बे जोंनि दानाय सिखौनो बाहायनो हायो।
नंगौ नंगौ नोंथां आ बाइन मिसिनाव दानायनिसाय बे आखाइजों दानाया आखाइथिं जानाया जोंनिया बे मुं दोंसिनो आरो मोजांसिन बेखौ
औ नोंगौ बे जोंनि आखाइजों दानाया जो‌ बोरैनो गुरै माहि
औ
औ थिग बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन खामानिफोरावबो बा हायनायखौ नुनो मोनो। जोंनि बुंनो थाङोब्ला जोंनि आर'नाइ आर'नाइ बिदि होननानै बुंङो ब्ला मुलुग नाङैनो बु नाङैनो गोसारनाय औ बे खौ जोङो बयबो बाख्नायनायखौ नुनो मोनो।
दे ओमबा लोगो समाबो जाबाय नोंथां।
औ नोंगौ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। औ आरो आसा खालामो इयुनावबो थिग बेफोरबायदिनो रायज्लायफिननो मोनगोनखौ आसा थिनाय थाबाय।
औ औ नोंथां मोनगोन थारैनो।
औ बिदिब्ला गोजोनथोंसै। औ